नोंथां खोनादों ना अ नोंथाङा दायो मा खालामबाय थादों
आं दायो ओरैनोसो दं नै जिरायनानै
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंजों सेस फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां औ
अ आं दा नोंथांनियाव बेखौसो मिथिनो लुबैयो जे नोंथांमोननि ओनसोलफोराव एमाव देनाय जायो नामा बा एमावखौ देनानै जोंहा माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरफोरखो नोंथाङा मिथिगोन नामा आरो जि एमावखौ देनायाव माबायदि मा मा नांगौ बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा
औ नोंथां
अ मिथियोब्ला एसे एसे आंनो फोरमायना होनायसाय
औ जागोन दे नोंथां
औ
जोंनि ओनसोलावथ' एमावखौ बानायनायखौ जों आं नुनो मोनो आरो नुनो मोनदों आरो एमावखौ बानायनो गिबियाव माइरंखौ जों नांगौसेबां बिबांनि जखा लानानै दैयाव सोमनाय जायो दैयाव सोमखांनानै नै बा थाम घन्टासो जोङो दैखौ सर'नो थाखाय फस'रनाय जायो
औ नोंथां
बेनि उनाव नै थाम घन्टासोनि उनाव बोखांनानै जोङो एमावखौ देनो थाखाय लाबोयो एमाव देनो थाखाय जोङो उवाल आरो गाहेननि गोनांथि जायो
औ औ
उवाल आरो गायहेनाव जोङो माइरंखौ होनानै देनाय जायो माइरंजों लोगोसे जोङो एमाव देनायाव मोखोना बिलाइ दंफां राखेब बेफोरखौ होफानानै ज' देनाय जायो। लगायनानै माने
औ
बेनि उनाव देनानै जोङो दोहो दोहो जाजासिम देनाय जायो। दोहो दोहो जाजासिम देखांनानै जोङो बो खांनानै संग्राय फ्राव दोननानै बेखौ दै होनानै लगायनानै दोहो दोहो लगायनानै गल गल एबा दुलुर महरनि खालामनायनि जायो आखाइजों।
औ
बेखौ जोङो खालाम खांनानै मोनसे आइजेेंआव दोननाय जायो गासिखौबो।
औ
बेखौ जोङो जिगाब एसे होनानै जिफोर होनानै से सान से हर एबा नै हरसो दोननाय जायो खायसेबा से सान दोनो खायसेबा नै सान हर दोनो आरो।
औ औ नोंथां
बेखौ जोङो बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै माने सान्दुंङाव फोरानो सान्दुंङाव सानसे फोरानो आरो इदिनो। सोरबाबा साननै फोरानो बे खौबो।
ओ नोंथाङा एमाव बानायनो थाखाय माखा से बेसादफोर नांगौ जि बुंदोंमोन नामा?
औ
ओ मा मा होफादेरनाय जायो जेनेबा एमाव बानाय नायाव आं बारा मोजां खोनानाय मोनासै एसे से बुंफिनलाय जोंहा।
जोङो एमाव बानायनायाव होफादेरो माइरंखौथ' होखायो आनो र' माइरंजों लोगोसे जोङो मोखोना बिलाइ दंफां राखेब बेफोर बायदि खौ होफानाय जायो आरो बेफोर बायदि बिलाइ फोरखौ जों होफानाय जायो आरो।
अ आरो जोंहा एमाव खौहाय देनानै बेफोर फोरखो फाननानै माबा फोर न'खराव राङारि हेफाजाब मोननो हादों नामा? नोंसां होम नोंथांमोननि ओनसो सोलाव।
औ नंगौ जों जोंनि ओनसोलाव आङो एमावजो एमावखौबो फालांगि खालामनाय नुनो मोनदों। जेराव खायसे बेफोरखौ फालांगि खालामनानैनो गावनि न'खरखौ सालायदों गावनि फिसा फिसौफोरनो लेखा लेखा फोरोंनो था थाखाय थाइसे थाइनै बेफोरजोंनो
औ
मोननायखौ जों नुहुरदों आरो
औ मोजाङानो बिदिब्लाथ' नोंथां।
औ
नोंथाङा खोनाबाय दं ना आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौबो?
ओ औ खोनादों नोंथां।
अ बिदिब्ला मोजाङानो एमाव बानाय बेनि बागै नोंथाङाथ' आंनो बुंथिबाय। दा आंनि मिथिनायावबो बेफोरबादिनो खोनानो मोनदों दा नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनसिननानै आंबो बि बेखो माबोरै बानायो बेखौ मोजाङै मिथिसिनबाय। आरो बुजिबायबो दा बेफोरबादिनो जोंहाथ एमावखौ माबादि बानायो बेखौ नोंथांङा बुंबायानो आरो बेफोरखौ फाननानै थिगैनो बुंदों नों थाङा दा जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोनो आरो दा एमावखौ जोंहा बाहायनाय होनोब्लाथ'
औ
जौ माइ संनाय जौ संनाय बेयावनो बाहायनाय जा जायो होना ना बांसिनैनो जोंनिया औ जोंहा बर'फोरनि मोनसे लोंग्रा होनना बुङोब्ला जौ गाहाय लोंग्रा होनना बुङोब्लाना दोरोङारि मोनसे बियो जौ एबा जुमाय बानायनायनि मोनसे गोनांथार बेसाद नङा होमबा एमावा एमावजोंसो जोंहा मा होनो जुमाय संनाय जायो आरो। दोना
औ
आंनि मिथिनायाव आरो नुनोबो मोननाय जादों ओ बहाबा बहाबा जायगाफोराव एमाव गैयाबोला जोंहा जौ संनो हाया। दा बे जौखौ संनो थाखाय एमावखौ गोनांथार बायदि मोनो आरो आङो। मानो होनोब्ला जौआ मोनसे बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो अनसायजाबोनाय मोनसे मोजां खायफानि थाखाय मोजांबो होननांसिगोन आरो मानो होनोब्ला जोंहा गोबां खस्थ' मावनानै जाबोयो बर'फ्रा खायफा सुबुंफोरा दा बेफोर खस्थ' मावनायनि गेजेर जों माखासे समाव मेंनाय मोनोब्ला बै मेंनायफोरखौ मेंगाहोनो जि जौ लोंनाय जायो
औ
सुबुंफोरा
औ
जौ दा बे जौखौ लोंनानै मेंगाहोनो थाखाय जि जोंहा जौ बानायनो गिबियावनो जि एमाउ नांगौ जायो
औ
बेनो आरो एमाउनि गोनांथिया आंनि मिथिनायावथ'
औ
एमावाथ' जेनेबा बै जुमाय संनायनि बागै जोंहा जुमाया मोनसे निसियारि जायोब्लाबो मोनसे देहाखौ गोजोन थाजिम मोजां मोनहोनो हायो होननानै आं। सानो आरो।
औ।
उम।
नोंथाङा ओमफ्रायो। बे एमावजोंथ' जुमाय खालामनाय जायो ओमफ्राय जुमायखौ अभारद्राय। लोंबा बिनि फिन जाथाया मा जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां औ दा बेनो जोंहा एमाव जों जुमाइ बानायनाय जायो दा जुमाइया मोनसे बर' गांनाय उखैनाय फोरफोरखौ सुफुंजोबनो हायाब्लाबो जोंहा माखासे समाव खस्थ' मावनानै मेंनाय बानायफोरखो एसे मोजां मोनहोनो बा थाजिम मोननाय बायदि गोजोननाय लानो थाखाय जि सुबुंफोरा लोङो ओनसोलनि गासैबो मानसिफोरा लोंनाय जायो दा। फोरखौ जोंहा मा समाव गोबां खुसिजोंनो गोबांद्राय लोङोब्ला नांगौ जखानि बिबांनि बांसिनै लोङोब्ला जोंहा बेफोरो मोनसे गाज्रि इफेक्ट जायो।
औ।
बै लोंग्रा सुबुंनियाव। नङा होमबा जौआथ'। जोंहा निसायारि जाहैबाय नालाय दा।
औ।
जोंहा जौआ निसा जायो होनोब्ला बै एमाउनि दारै जायो नङा होमबा। एमावासो जोंहा जु गोनांथार मोनसे निसा गोनां आरो। बेखौ नायनि गेजेरजोंनो जुमायाव। होनायनि गेजेरजों जुमाय
औ। औ औ। औ। हेल'।
बांद्राय। दा बेफोरो मोनफा मोनफा मोनसे जेंनाफोरबो। ओ जोंहा एमावनि था खाय ओ जोंहा मा समाव एमाव। जोंहा खायफा न'खरा गोबां जौगानोबो हायो नंगौ बेबो मोजां नाथाय फारसेथिं गाज्रि फिनजाथाइ जानायबो नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा। एमाव बानायनायनि बागै। दा बेफोरखौ जोंहा थोजासे जखां जखानि बिबांनि बाहायनो रोङोब्ला जोंहा गासैबो फारफ्रोमबो बिथिङावनो मोजां जायो आं सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां। सैथो द
दा मोजाङानो जोंहा
औ
नाथाय जोंहा मोजां बिबांनि बानायनानै मोजां फाननानै गावनि न'खरखौ सालायलांनो हायो बेफोरबो नंगौ आरो जोंहा बै लोंग्राया बेफोर लोंनायफोरफोरखो समान जखानि लोङोब्ला मोजां जागोन बेखौनो सानो आरो आं दा नोंथाङा बुंबाय एमावखौ बोरै बोरै बानायो आं मिथिनो मोनबाय थारैनो नंगौ बियो जोबोद मोनसे खस्थ' गोनां होननानैबो आं सानो आरो एमाव बानायनायनि ओ आयदाखौ बा फ स खौ बा बिखान्थिखौ दा मोजाङानो मोनदों नोंथाङाबो फोरमायबाय आंबो माबा माब्लाबा बेफोरबदि बानायगोन होननानैबो साननाय फैयो दा समाबो जोंहा जाबायानो एसेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथाङाबो मोजाङैनो फोरमायना होबाय आरो गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम
औ दे
औ दे बिदिब्ला नोंथां।